हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
दाथ' ओरैनो दंथ'यो दंनाया। जिरायबाय दङ गरम नालाय बोथोराबो। हेलौ
फ्रियावनो दंना अब्ला नोंथाङा? खोनादों ना?
औ औ।
औ अब्ला नोंथांजों माने दसे सम सावरायनो हागोनना आङो?
औ हागोन।
अ माने दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदाया बेनो जे जोंना हान्था मेला हान्था मेला राहा बिनि बागै एसे सावरायसैना नोंथां?
औ औ दे जायो।
औ बिदिनो जेनेबा गारि मटरनि हान्था मेला जेनेबा मा माला माल मा थाबा मा मा मुवा बेसादफोर लाङो गारि मटरजों बिदिनो ट्रेनफोरजों मा मा मुवा बेसाद गायो बिनि बागै एसे सावरायसै नोंथां। ना? जागोनना नोंथां?
औ औ।
औ अब्ला नोंथाङा माने नोंथांनि मिथिनायखौ एसे फोरमायगोरदो नामा। खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां। औ माने दिनै माने आयदाया माने हान्था मेलानि बागै एसे फोरमायग्रोदो नोंथाङा।
औ नंगौ नामा? अ हान था मेला बुङोब्लाथाय जोङो बेफोरनो आरो बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय बबेबा थांनाय समाव जोङो गोजान जायगाफोर बा ट्रेनजों थांनाय बेबायदि नङा होनबा?
औ नङो नोंथां।
औ दा जोंहा गारिजों थाङोबा बाबो बिदिनो लाइन गारि किसुमान बासजों थांनो हायो बा बै न'नि फिसा फिसा गारिबो दं बेफोरबायदि पार्सनेल थांबो हायो। ओमफ्राय दा नोङो बासजों औ बासजों थाङोबाथाय सम मथे मोनहैयाबो जानो हागौ बै जायगासिम थांखिसिम नोंनि जाय थांखिखौ होसोनानै नों थांगोन सानदों।
औ नंगौ नोंथां।
नोङो औ पाब्लिक बासजों थाङोबाथाय एसे असुबिदा जायो आरो माए जेनेबा बिसोर गावसोरनि माबाखौबो नायो माने जेब्ला गारि गंसेखो लानानै ओंखारो लामायाव बेहाय थावसोनाय बा गामि बायदिसिना खर्सा थायो। बेफोरनि थाखाय बिसोरो गावसोरनि सुबिदाखौबो नायो बे बेखायनोल' एसे जोंहा मानो पाब्लिकफोरा एसे असुबिदा जायो आरो माने गोसो बायदि थांनो हाया।
बिसोरनि सायावसो माने आसा खालामनानै थांनाय जायो। माने बेबादिनो गोबां प्रब्लेमनि गोन मोगा मोगि बिदि जायो आरो बास जों थाङोबाथाय ओमफ्राय नोङो दा जुदि पार्सनेलि लानानै थाङोबा गावनो भारा खालामनानै बा गावनि थाबाथ' मो
मोजां बे मोजांनि खोथा। ओमफ्राय नों बेयाव बा नोंहा बेहाय गोबां सुबिदा जायो आरो। नोङो गोसो बायदि थांनो हायो बेहाय जेबो असुबिदा जाया। ओमफ्राय बिदिनो नोङो ट्रेनजों जुदि थाङोबा ट्रेनजों थांबाबो बिदिनो सम मथे बे सम हिसाबैसो थाङो बिसोरा माने लामायाव गावसोरनि थांलाय फैलायनि खोथा दङ। सिगांजोंबो फैयो उनजोंबो माने बिसोरो थांनायनि औ मिलायनानै थाङो आरो बिसोर
ओमफ्राय बेफोरावबो बिदिनो गोबां माने मोगा मोगि किसुमान प्रब्लेमनि मोगा मोगि जानांगोन आरो समाव ट्रेनजोंबो। माला बा बहाबा
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनागासिनो औ खोनागासिनोखा दे बुंलांबाय था औ।
औ औ औ। माने मालाबा ट्रेनजों थांनायावबो मालाबा असुबिदा जायो मालाबा लेट जायो ट्रेना।
औ
सम मथे सफैया सम मथे मोनहैया बेबायदिनो जोङो गोबां औ जेंनानि जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय दाथ' फोरजों थांनोबाथ' बेफोरनि खोथाया आलादा। बिसोरनि माबाया आलादा बिसोरखो बेनि नलेज बिसोरनि माबाफ्रा माबायदि
औ
औ दा जोङो औ जोङो माखासे मानसिफ्राथ' आरो गामियारि हिसाबै किसुमाना गारि मथरबो गैया बेखायनो बै साइ खेलजोंनो थाङो सोरबाया।
नङा होमबा नो
औ औ नंगौ नोंथां।
जुदि हाथाय बाजार ओ खालामहैनांगौबा औ औ बेनोखा एसेनि बागै आंबो औ।
औ जागोन ओ गिबियावनो माने नोंथां खोथानो माने गोबां खोथाखौ बुंलांबाय जेनेबा हान्था राहानि बा जेनेबा नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा पार्सनेल गारिजों थांबा एसे सुबिदा जायो आरो पाब्लिक गारिजों थांबा एसे माने खस्थ' मोनलाङो ओ नोंगौ नंनाया मानो होन जेनेबा पार्सनेल गारि थाबाथ' माने गाव हारसिंनो माने थाखा फैसा गोनांफोरा माने बायनाय बायनानै गाव हारसिंनो माने जेराव थांनो गोसो बेयाव थांनो हाबाय पार्सनेल गारि थायोबा। आरोबाव जोंहा मा होननानै बुङो पाब्लिक गारि होनोब्ला माने पाब्लिक गारि होनोब्ला माने बिसोर बिसा माने रां खामायनो थाखाय माने गावसोर बायनानै माने रां खामायनो थाखायसो बायदों नालाय बेनि थाखाय माने जोङो पाब्लिक फोरा माने जोङो बै द्राइभार बा पेसेन्जार बिसिनि खोथाबा थांनांगौखौ मानिनांगौ जायो आरो ना मानो होनब्ला बिस्राबो माने पाब्लिक गारिखौ ओरै माना मानो होनबा बिस्राबो बेसेबा रां खामायनो थाखायसो बानायदों बेनिखायनो माने जोङो पाब्लिक गारिया माने जोङो बैसिनि बायदि ओ आरोबाव जोंहा हान्थामेला राहा हिसाबै दङ बिदिनो गाव पार्सनेल थाबाथ' आलदा जाहैबाय आरो पाब्लिक गारियाथ' आलादा जाहैबाय नाथाय मानि आथिखालाव माने गोबां हानो माने बांसिनानो माने पाब्लिक गारि होनो जायखौ गोदान ओंखारनाय मा होननानै बुङो बेटारि गारि बेफोरखौ माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव माने माने गोबांनि बेे बेथारि माने गोबां सोलिगासिनो दं जायनि जाहोनाव माने गोदो समाव माने बांसिनानो साइकेलफोरजों थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव सोलियोमोन बा आइथिंजोंनो थाबायनांगौ जायोमोन। माने बेनि थाखाय माने बेटारि गारि ओंखारनो हान्था मेला राहा खालामनायाव माने ओ गोबां माने जोबोरै माने गोरलैसिन जाबाय आरो ना माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला बा गोजाननिफ्राय गोजानसिन जायगायाव थांनोब्ला जोंहा नैबे गारिनि गेजेरजोंनो सौहैनांगौ जायो। माने सौहै-सौहैयो आरो ना जोङो गोदोहाय माने सम लायोमोन थांनांगौ समाव माने ओ जेनेबा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय माने जोङो से घन्टा बा आधा घन्टा बेफोरबायदि सम लानायाव माने आथिखालाव माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन गारि मथर ओंखारनायनि गेजेरजों माने जोङो बारा खस्थ'बा खस्थ' खालामनांगौआनो गैला होनाय साइकेलजों थांङोबाथ' ओ जोङो नैबे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांबा जोबोद खस्थ' जायोमोन नालाय नाथाय आथि खालाव मानेख हर' गारि मथर ओंखारनायनि गेजेराव माने मिनिटफोरावनो सहैनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना नाथाय गोदोनि समाव
आ गोदोनि समाव जोङो बिदिनो आथिंजों बा गा साइकेलजों थाङोबा गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गारि मथरफ्रा माने गोबां जाबाय बा थांलाय फैलाय राहानि थाखाय गोरलैनि फ्राय गोरलैसिन जाबाय बेखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनबाय आरोना जोंहा बिदिनो हान्था मेलानि थाखाय जोङो ट्रेन होनो ना जायखौ नोंथाङानो माने बुंलांखाबाय जेनेबा ट्रेनाथ' माने सम बाय समसो खारो नोंगौ ओ माने ट्रेन होननानै बुङोबा माने जोङो माने सासे सानैनि थाखायल' नङा माने बे ट्रेनजों माने गोबां जेनेबा हाजार हाजार सुबुंफ्रा माने गंसे ट्रेनजों माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा थांनो थाखाय मानि बैखौ बानायनाय जादों जादों आरोना बैखौ बानायनायनि बेखौ माने कारेन्टजोंबो खारनाय माने आथिखालाव माने गोदो समाव बिदिनो खैलाजों बांसिन खारनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव माने कारेन्ट बा पेट्रल ओ डिजेल बेफोरजों खारनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनबाय आरोना
औ औ
ओ जोङो माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो माने गारि मथरजों गारि मथर गोबां खारोबा माने जोंहा माने लामाफ्रावबो प्रब्लेम जायो बा डिस्टार्ब जायो बेनि थाखाय जोङो माने ट्रेन बानायदों जायखौ माने बे ट्रेन दाब्बानि गेजेराव माने बे ट्रेन गंसेयाव माने जोङो हाजार हाजार सुबुंफोरा माने खेबसेयैनो ज' थांनानै मोनसे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हानो थाखाय माने जोङो नैबे ट्रेनखौ बानायनाय जादों आरोना आरोबाव माने समावबो माने जेबो डिस्टार्ब जाला जेनेबा ट्रेन लामायाथ' जोंना सिदा जाहैबाय नालाय। बिनि थाखाय माने ट्रैना थं थं माने टाइम बाय टाइम सहैयो आरोना ट्रेननि गेजेरजों आरोबाव दं जोंहा खैलानि थाख खाय माने ओ एयारप्लेनफोर एयारप्लेनफ्रा बिदिनो माने ओ जोङो माने दामफ्राबाने बेसेनफ्राबो बारा जायोना जायनि टिकेटफोरा माने गोबां जायो। आरो जोङो एयारप्लेनजों थाङोबा माने जोङो। थाइम मथे सौहैयो माने ओ जोङो जेनेबा एयारप्लेना माने उरां जाहाज होनो माने गोजौजों थांग्रा। बेनि थाखाय माने इया-इयारफ्लेना माने औ दसेनो सहैयो आरोना माने। टाइम माने बेफोरा माने जेबो दिडिस्टार्ब गैया ना माने गोजौजों अख्रांजों खारो नालाय बिथांमोना माने औ गोजौजों थांनाय हिसाबै माने जेबो उसुबिदा गैया माने जोङो टाइमाव गाखोहैबाय ओमफ्राय जेनेबा ओ एयारप्लेना माने गोजौजों खारनायनि जोहै माने टाइमावनो सहयो आरना। ओ जायनि जाहोनावाने ट्रेन फोर माने मोनफ्रोमबो स्टेसनाव लाखिनायनि जाहोनाव माने बियो एसे लेट जालाङो आरोना। माने टाइम मथ' मालाबा समाव टाइम मथ' सहैया बेखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जोंहा इयार फ्लेनफोरा माने टाइमखौ माने सहैयो आरोना जायनि गेजेराव माने जेबो डिस्टार्ब गैया बा माबा मोनसे हेंथा गैयिनि थाखाय माने बियो एयारप्लेनफोरा माने टाइम होयो आरोना आरोबाव जोंहा जाहाजफोर दंबावो जाहासफ्राबो माने दैयावहाय माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय दिहुनदों आरो ना माने। सुबुंफोर अनजिमाजों फोर अनजिमा गाखोनायजों लोगोसे जोंहा मा गाखो। गोयो माने बे जाहाजाव माने माल माथा थिखोनो थाखाय माने जोङो जाहाजफोरखौ बाहायो। आरोबाव बायदिसिना आगजुफोर बा माबा मोनसे मुवा बेसादफोर लांनो थाखाय माने जोङो। जाहाजफोरखौ बाहायनाय जायो जायो आरो ना। औ अब्ला नोंथां माने सावरायनाय समावबो जाबाय अब्ला बिसिमावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ उननि आयदाफ्राव रायज्लायनोसै।
औ दे अब्ला नोंथां।
औ औ दे।